हेल'।
अ' हेल' नोंथां।
खोनादोंना नोंथां औ औ नोंथ थाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ थारैनो हागोन दे नोंथां।
औ औ। दा बिदिब्ला जों नोंथां ओ जोंनि बर' हारिनि गोदोनिफ्राय ओ मावनानै जाबोनाय मावनानै जाबोनाय बा फिनानै जाबोनाय माखासे ओ ओ फिजाग्रा ओ जिब जुनार जेरै अमा, दाउ हांसो बोरमा बेफोरखौ जोङो बर' हारिया जों गोदोनिफ्राय बोरै फिबोनानै दासिमहालागै सफैखो बेनि सायाव जों सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां।
औ औ। अब्ला ओ नोंथांनाव आं सोंग्रोनसै। ओ जोंनि बर' हारिया ओ गोदोनिफ्राय दाउ, अमा फिनानै बोरै जिउ खुंबोगासिनो दंमोन नोंथां नोंथाङा एसे मोनथियोबा एसे फोरमायनो हागोन ना?
आं थारैनो हागोन नोंथां ओ जिखिनिखौ आं मोनथिदों नङा होमब्ला। बेखिनिखौ आं नोंथांनो ओरैनो फोरमायनो हागोन। जेसेबांखि ओ आंनि मिथिनायाव नङा होमब्ला? बेखिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायगोन। थारैनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जिहेथु बर' हारि बि रोखोमनि नङा होमब्ला न'आव फिजाग्रा जुनार ओ जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन दाउ अमा बो रमा हांसो बायदिसिना जिब जुनार फोरखौ फिसिनायनि गेजेरजों ओ गाव गावनि न'खरनि जि आंखालखौ सुफुंबोदों होननानै जों सिगांनिफ्रायनो बा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ मोनथिबोदों।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो आथिखालावबो दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां ओ न'खरफोरानो मा खालामो जोंनिया दाउ अमा बोरमा फिनायनि गेजेरजों गावसोरनि जि रांखान्थि बे रांखान्थिखौ ओ सुफुंनानै लानायखौ जों दिनैसिमबो बेखौ ओ नुनो मोनो। नोंथां दा जों दा औ दा जों गिबियावनो लाबोनो हायो अमा फिसिनाय नङा होमबा? ओ थारैनो अमा फिनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो गोबां ओ मानि न'खरफोरानो बा गोबां ओ सुबुंफोरानो दिनै अमाखौ फि फिनानै ओ गोबां रां आरजिनायखौबो जों दिनै नुनो मोनदों। आरो थिख बे थिग बेबायदिनो ओ सोरबानि न'खराव दिनै अमा बिमा मासे लानानै बेखौ अमा फिसा जाहोनानै गोबां रां खावरि आरजिनायखौबो जों दिनै नुनो मोनदों। ओ जेरै ओम नोंथाङाबो मिथिगौ नङा होमब्ला जे अमा बे अमाखौ फियोब्ला जोंहा मासेयावनो ओ जेरै जिबाथा नङाब्ला माब्लाबा बि जिथा फिसा जायो नङा होमब्ला? बै फिसाफोरखौ औ फाननानै जोंहा गोबां रां मोनो जेरै जोंहा ओ आथिखालावथ' ओ अमा फिसानि दामा एसे खमायदों नाथाय ओ थांनाय नैरोजा नैजिबा इं मायथाइयाव जोंहा खोब माने दाम बा बेसेन गोसा जादोंमोन बियो। मासे अमायावनो जोंहा बा रोजा बबा बा रोजा बाजौ बे बेफोरबायदि बेसेननि जों फाननानै रां मोनोमोन आरो। नोंथां अ बैफोर खौ जों साननानै नायदों अब्ला अमा मासेयावनो जुदि बेखिनि मोनोब्ला बेयाव जुदि जिथा जुदि अमा फाननो गोनां जायोब्ला जों ओरैनो बाजि रोजा गाहाम बेफोरबायदि रांखौ जों मोननाय जायोमोन आरो मासे अमा जुदि फिसा खालामनो हायोब्लानो औ अब्ला बैफोरजों जोंनि जि बर' हारिनि ओ रांखावरिनि बेलायाव बा गथ गथायखौ फोरोंनाय नङा होमब्ला बिदिनो नखर खुंनाय औ नखर बेंनाय बेबायदियाव माने गोबां माने हेफाजाब जों अमाजोंबो माने मोननो हा खौ जोङो नुनो मोनो आरो आ आथिखालावबो बियो औ आरो बेनि उनावनो दङ जोंहा जेरै जोंहा दाउ दाउ होननानै बुङोब्लाथ जोङो ओ मिथिखायो नङाहोमब्ला जाय माने आथिं थोंनै ओ मोनसे जिब बियो औ बेयो जाहैबाय बरफोरनि गासैनिबो नखर नखर जोंहा दाउ बे दाउआ थाखायोआनो होननानै बुंजायो
औ औ
औ जायनि थाखाय दिनै ओ बर हारिनि गेजेरावबो बिदि दाउ फिसिनायनि गेजेरजों बायदिसिना जि गावनि ओ गोनांथि जानाय जेरै मुवा बेसाद बेफोरखौ माने बायनानै लानो हादों लोगोसेनो नखरनि ओ फिसा फिसौ बेफोरखौ ओ फरायनायानो जा ब माबा मोनसे खामानियानो जा बेफोराव जोङो गोबां मानि हेफाजाब होनायखौ जोङो दिनै ओ नुनो मोन्दों आरो जेरै दाउ फिसिनायनि गेजेरजोंबो खायसेया जों दिनै दाउखौबो जोंना फालांगि खालामनानै गोबां गिदिर गिदिर ओ फालांगिरिबो जानो हादों खायसेफोरा दाउनि फार्म फार्म बानाय दों ओ खायसेया बिनि उनाव जोंहा दंबावो नोङा होमबा नों थां जेरै जोंनियाव बोर बोरमा फिसिनायनि बेलायाव बो जोंनि बर हारिनि गेजेराव गोबां ओ थार सुबुङानो मा जोंनिया? बोरमाफोरखौ फियो आरो।
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथां आं औ आङो माने ओ गोदो ओन्दैनिफ्राय माने जोंनि गामियारि ओनसो लाव दाउ अमा फिसिनायखौ माने गोबां नुबोबाय आरो नोंथां
औ थारैनो।
दाउ अमा फिसिनायजोंनो ओ नखरनाव गोनां जानाय रांखान्थि रांखान्थियारि बिथिङाव गोनां जानाय औ मालाबा हरखाब लोमजाबायोब्ला मालाबा सोरनिबा ओ फिसााजला फिसाजोफोरनि एडमिसन खालामनो थाखाय रां फैसा थोस बाबा फाननानै माने बेजोंनो राङारि अनसुंथाइ सहायखौ मोननो हायोमोन आरो नोंथां। बे माने दाउ अमा फिसिनो औ दाउ अमा फिसिनाया माने गोबां हेल्प खालामो आरो जोंनि ओ ओनसोलारि सुबुंफोरखौ। गामि ओनसोल गामि जायगानि सुबुंफोर आरो बेजोंनो ओ नखर जिउखौ खुंलांनो हायो आरो नोंथां। आरो गोदोनि समावथ नोंथां बय मोनफ्रोमबो नखरावनो नोंथां गोदोनि समाव ओ बयनियाबो नखर नखर दाउआ थाखाजोबोमोन नङा होमबा नों थां दा औ गोदोनि दिनाव अमा फिसियोमोन नाथाय दा आथिखाल मुगानि बायदि अमा फार्म खालामनानै अमा फिनानै ओ नखर जिउ खुंनायखौ जों गोदोनि समाव नुवामोन फान खालाम फ्राम खालामनायखौ। नाथाय दानि जुगावथ बेबायदि फ्राम खालामनानै जों नखरखौ जिउ नखरखौ ओ जिउ खुंनो हायो गोबां मोजां मोजां रोखोमैनो खुंनो हायो जोङो दा। नङा होमबा नोंथां फ्राम खालामनानै औ गोदोनि दिनाव औ नोंथां गोदोनि दिनाव अमाखौ फियोमोन जोङो बारि खनायाव खानानै फियोमोन। ब बा ओरैजाय। सेरावहाय गय बिफां बारि सिङाव गोदोनि दिनावथ' बारिया ग्रोम ग्रोम बयहाबो दंमोन। एसेब्लाबो होमबा बै समाव जों औ बे बारियावनो अमाखौ फिनानै माने खानानै फिनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो गामियाव बयहाबोथ' मासे मासे अमा बा मानै अमाथ' थाखाजोबोमोन ना। नोंथां गोदोनि समाव औ औ। दा अमाखौ जायहा अमा बिमा दं बेहा अमाखौ अमा बिमाखौ लाखिनानै बेजोंनो अ अमा फिसा जाहोनानै माने बेजोंनो राङारि अनसुंथाइ मोनबाय थायोमोन आरो नोंथां। ओमफ्राय औ औ नोंथां। औ नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव दा मा बोरमाखौ फिसियो नामा नोंथां।
औ जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदि बोरमा फिसिनायखौबो नुनो मोनो। जेरै जोंनि बर' न'खरानो होन बा गुबुन न'खरानो होन। जोंनि ओनसोलाव माने गोबां बेफोरबायाददि माने बोरमा फिसिनायखौबो नुनो मोनो। दै न'खरसेयावनो माथाम माब्रै माबबा बेफोरबायदि बिमाखौ फिसिनानै बे बिमायानो जुदि फिसा जायोब्ला बै फिसाफोरखौ फाननानै जोंहा गोबां रांबो मोननो हायो जेरै बोरमानि दामाथ' जों बुंनो थाङोब्ला मासेयावनो जोंहा फिसा बे फिसाखौ जुदि जोङो मास मास मोननै बा मास मोनथाम जानायनि उनाव जुदि फानोब्ला जों बेखौ नैरोजा थाम रोजा मोनो मा से फिसायावनो जुदि नोंनि अ सोरनिबा न'खराव जुदि बिमा माबबा थायोब्ला नङा होमब्ला मानै मानै जायोब्लाबो बेयाव जिथा फिसा जागोन आरो बै जिथाखौ थाम रोजा थाम रोजा मोनोब्ला जों ओरैनो थामजि रोजा मोन
नांगौ नोंथां
अब्ला जोङो बेयो बोरमाया जोंना द' मासावनो जायो नङा होमब्ला द' मासावनो बियो खेबसे खेबसे फिसा आजायो बिनि उनाव जों बेखौ जुदि थामजि रोजाहाय जुदि मोनोब्ला अब्ला जों बेखौ जुदि बोसोरसेयावनो जोङो माबा बिमा थायोब्लानो जों दजि रोजा रांखौ खौ जों आरामसे माने बेखौ आरजिनो हायो आरो बैफोर फिसिनायनि गेजेरजों जोंनि ओ बर' हारिनि गेजेरावबो बियो माने खोब
औ
मोजाङैनो माने बोरमानि जायगाया माने खोब मोजाङैनो जों लानायखौ नुनो मोनो आरो आरो बोरमा फिसिनायनि गेजेरजोंनो गोबां सुबुङानो जाफुंसार जादों दिनै
नोंगौ
जोङो नुनो मोनदों आरो खोनानोबो मोनदों आरो आरो जोंनि मेगन सेरावनो जों नुबाय थायो नङा होमब्ला नोंथां बेफोरबायदि फिसिनायनि गेजेरजों जोंनि जि बर' हारिनि गेजेराव गोबां माने हेफाजाब होबोनायखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो आरो आथिखालावबो बेखौ जोङो बांसिनै माने नुनो मोननाय जादों आरो
अब्ला नोंथां जोङो बे फैबाय थानाय इयुन जोलैनि गथ'फोरनो बा इयुन जोलैनि सेंग्राफोरनो जों बेखौनो फोरमायनो हायोदि दाउ अमा फिसिनानैबोदि जोङो मोजां न'खरखौ सोलिलांनो हायो मोजां न'खर खुंलांनो हायो बेफोरनि सायाव जोङो फैबाय थानाय जोलैनो गथ'फोरनो जों माने गियान होनो हानाय जानांगोन आरो नङा होमबा नोंथां जों जाखौ मिथियो जोङो बेखौनो खिन्थानानै जों फोरोंनो नाजायो जानांगोन आरो नोंथां आरो आथिखालावथ' मा नोंथां जों गासिबो बिगियान मुगा जाजोब्बाय दा दाउ अमा फिसिनायनि आदब खायदा होन बे फोरनि थाखायबो गासैबो दा आजिखालि सोलोंथाइ ओंखारसै नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां गोबां आथिखालावथ' जोंनिया मा होनो बिनि माने मा होनाय जायो स्किल मोनसे होन्राय जायो नङा माबोरै फिसिनांगौ माबोरैहाय बे औ खौ होनाय जायो? बैफोरखौ जों जुदि लानानै जुदि आथिखालनि जिखिनि साइन्सनि माबाजों मुगाजों गोरोबनानै जों बेखौ फिसियोब्ला माने बेनिखुइ बांसिन जोङो माने मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो
औ औ आजिखालि गोदान बिगियान मुगायावथ' बेबो आदब खायदाया ओंखारजोबबाय नों थां नङा होनबा? गोदो दाउ, अमा फिसिनानै जेसेब बां रां आरजिनो हायोमोन नाथाय दानि जुगाव दाउ, अमा फिसियोब्ला गोदोनि आरजिनायनिफ्राय दानि आरजिनाय आरजिनाया जोंना बांसिन नङा होनबा नोंथां? आरो जों नायनो थाङोबा गासिबो दाम बेसेन अमानि दाम होन अमानि बेदरनि दाम होन अमा फिसानि दाम होन गाससिनिबो बेसेना जों बांनायखौ जों नुनो मोनदों। जाय नङा होनबा नोंथां? औ औ। बिदिबा नोंथां जों दा बे दाउ, अमा फिसिनायनि सायाव सावरायनानै नोंथांजों सावरायनानै आं जो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां जोंहा औ। आरो आं मिन्थियै खोथा मिथियै बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै जोबोर मोजां आरो
औ नंगौ थारैनो नोंथां आरो आंबो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिना मोनबाय बिनि थाखाय नोंथांनि सिम आंबो बे समाव थारैनो साबायफोरखौ बावहरबाय नोंथां दे अब्ला जों औ बेखिनिआवनो लाखिथनो सै।
औ दे।
औ दे नोंथां।